हेलौ। हेलौ नोंथांनि आवाजखौ खोनाफैयाखै बारा।
खुलुमबाय नोंथांनिसिम।
खोनाफैबाय दे। हेलौ।
नोंथांनि खौराङा माबायदि दासान्दि
मा होनदों मोजां खोनाफैयाखै नोंथांनि आवाजखौ
नोंथांनि खबरा दासान्दि माबायदि
दासान्दि मोजाङै दंथयो खौरांङा
नोंथांमोनहा माबाफोर आबाद मावो नामा
ओ जोंहा आं बाद मावो ओ दैज्लां बोथोरनि आबादखौ मावो जेरै मैगं थाइगं गायनाय फुनाय बेफोरखौ मावो
गायनाय फुनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
गायनाय फुनाय माने जोंहा मा होनो बैसाग दाननि अखा गैलैनायाव ओ मा होनो खोथिया फोनाय जायो खोथिया फोनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि माइ गायो जेरै जोसा, माइब्रा, ओ बायदिसिना गोबां रोखोमनि माइ गायो
ओरैनो नोंथांमोनहा बेसेबां बिगा हा दं
गासै जिब्रै बिघा हा दं
माइब्राखौ बेसेबां बिगा गायनाय जायो
माय ब्रासखौ जोंहा नै बिगा गायदों
बिनि बादैबो
जोङो मैगं थाइगं गायनाय जायो जेरै दा दैज्लां बोथोर मैगं भिन्दि लेस्रा जोगोनार खुमब्रा बायदि मैगंफोरखौ गायनाय जायो
नोंथाङा मा मेगंखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो
ओं दा दैज्लां बोथोरनि मैगंयानो जाहैबाय भिन्दि बेनिफ्राय जिंखा बेफोरखौ जा मोजां मोनो
जिंखाखौ माबायदि संनानै मोजां मोनो?
जिंखाखौ नाजों जायो जोंहा नाजों संनानै जाबा साबसिन जायो।
बिनिया बिनि बादै आरो माबाफोर आबाद मावनाय जाबावो नामा?
मावनाय जायो जोंहा मेसें बोथोराव आबाद मावनाय जायो मेसें बोथोराव आलु लायो थास' लायो हालदै हायजें बायदिफोरखौ मावनाय जायो मेसें बोथोरनि आबादखौ।
आलुखौ माबायदि गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
आलुखौ जोङो सिगां हालेवग्रोना लायो हालेवनायनि उनाव हायाव आलु बेदरखौ लाइन सिन बोनानै गायनाय जायो बेयाव गायखांनानै जिगाब खोबना होनाय जायो सायाव। नोंथांमोनहाबो खेथि मावो नामा?
औ मावो जोंहाबो।
अ। मा मा मावनाय जयो?
थोराव दा दैज्लां बोथोर सफैबाय नालाय
ओ
बिदिनो माइ आबादखौ मावनाय जायो दा
औ मा मा माइ गायदों नोंसा?
जोंहा मोनथाम रोखोमनि माइ गायनाय जादों माइब्रा जोसा आरो संग'बिन्दु
उम
जंग'बिन्दुखौ बिगानै गायो
ओ।
माइब्राखौ बिगासे गायनाय जायो आरो जोसाखौ नै बिगा गायनाय जायो
दिनै नोंथाङा बहाबा बेरायनो थांदोंमोन नामा?
औ थांदोंमोन
बहा थांदोंमोन बेरायनो दिनै
जोंहा आनैनि न'आव माइ गायनो थांदोंमोन आङो
औ मा माइ गायदों बिसा
जेरहा जोसा माइ गायनो होदोंमोन बिगानै
उम अ
साब्रै मानसि लानानै गायदोंमोन।
दिनै बोथोरा माबायदि?
एसे सान्दुं गोसाबो जादों बिनि उनाव सानजौफुं समाव अखाबो एसे हाना हादोंमोन
दा नोंथाङा मा खालामबाय दं।
आं जिरायना दं।
नोंथांमोनहा आबादखौ मावखांबाय नामा?
मावखाङाखै आदा खावसे मावखांबाय खावसे दंबावो। गासै मावख'जोबनाय जायाखैनो दै गैयिनि थाखाय गासै माइ गायजोबनो हायाखै दैनि आंखाल जाना दं।
बेसेबां बिगा हा गायनो दंबावो।
ब्रै बिगा हा गायनो दंबावो। नोंथाङा गाबोन बहाबा बेरायनो थांगोन नामा?
गाबोनथ' बेरायनो थांनो गोनां गैया थेवबो नायनोसै।
एसे बेरायग्लांनायाबो मोजां मानो होनबा एसे बेरायग्लाङोबा गोसोफोरखौबो मोजां नाङो साननाय हनायफोराबो एसे खुला जायो आरो
फ्रेस जायो बेरायबा देहाफोरा मोजां थायो। हेलौ नोंथाङा खोनाबाय दं ना हेलौ, खोनाबाय दंना,
नोंथांमोनहा आबादखौ माजों मावो टेक्टर
जोंहा ट्रेक्टरजोंनो मावनाय जायो मोसौ गैला। गोदो गोदोहाय मोसौजों मावनाय जोमोन दाथ' गोदान जुग जाबाय नङा होमबा बेनिखायनो दा बयबो ट्रेक्टरजोंनो हालेवो ट्रेक्टरजोंनो हालेवना गायनाय जायो मोसौ गैला।
ट्रेक्टरा न'आवनो दंना गुबुननि लाना फैयो।
गुबुननि लाबोनाय जायो जोंहा न' गैया। हेलौ नोंथां खोनादोंना।